नोंथां गोजोन मोना बिलिनि नि हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय नोंथाङा माबाफोर आयदानिसायाव फोरमायनो सानदों नामा
बिगियाननि दानि जुगनि बिगियाननि बागै आं माखासे खोथा सावरायनो सानदों दानि बिगियानि मु गायाव माबायदि सुबुंफोरा गोनोखो मुगाजों मा बायदि बिदि सोमोनांथाव दिहुन्नाय जादों बेफोरखौ बुंनो सानदों आङो आरो बे दिहुननायनि गेजेराव माबायदि जोंहा जानो थांगासिनो दं बेफोरखौ एसे ओ बुंनो सान्दों आं दानि बिगियाननि मुगायाव बिगियाना जोंनि दानि मुगायाव बिगियाना गोबां जौगानाय फैबाय गोदोनि समावहाय माबायदिमोन बिगियाना ओ खम बिबांनि जौगानायमोन दा जोङो लासै लासै बिगियाननि मुगायाव जौगाबोनाय जौगाबोनाय नि गेजेरजों माबायदि मोनबोखो जोङो माबायदि मुवा दिहुनबोनो हाखो माबायदि जोंनि सुबुंनि संसाराव माबायदि बिगियाना बांसिननिफ्राय बा साबसिननिफ्राय हामसिन खालामबोनो हाखो बेखौ आङो एफा एफा बुंनो सानदों ओ बिगियाना जाहैबाय जोङो मोनसे सुबुंफोरनि बिजों दिहुनन्नायनि सायाव ओ खामानि होनाय मोनसे ओ आयदा बिगियानानो जोंनि सुबुंफोरनि माखासे ओ माखासे गोदो हाबनानै थानाय बा माखासे खामानिफोरनि सायाव बांसिनै ओ ओ थाब थाब एबा साबसिननिफ्राय हामसिन दिहुननो हानाय मुवाफोरखौ थाब थाब ओ लांलाय लाबोलाय खालामनो हानाय मुवाफोरनि सायाव ओ बा माखासे ओ खौरां लानाय बिजों जगाजग खालामनाय एबा थांलाय फैलाय हान्थाामेला राहानिस यावहाय माबायदि ओ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हाखो बेफोरखौ जों नुनो मोनदों दानि दिनाव जोङो मबाइल बा गारि मथर एयारप्लेन आरो हेलिकप्टार बा बायदिसिना बिजोंखौ जों नुनो मोनो सुबुंफोरा बिगियाननि गेजेरजोंनो ओ दाउबार दाउफोरबायायदिबो बिरनो हा हानाय जाबाय गोजौ गोजौनिफ्राय गोजौ गोजौनिफ्राय गोजौ दाउनिफ्राय आरो गोजौसिनावबो बिरनो हानाय जाबाय दानि मुगायाव बिगिया नि गेजेरजों सुबुंफोरा ओ साबसिननिफ्राय साबसिन हामसिननिफ्राय हामसिन खामानि मावनायनि सायाव नायनानै ला गोदोनि समाव बेहाय ओ नांगोलजों आबाद मावनानै जायोमोन आरो बिनिफ्राय जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन पावार टिलार बेफोरखौ दिहुननो हाबाय बेनि गेजेर जों जों आबादफोरखौ थाब मावनो हाबाय आरो बिनि उनावहाय जोङो ट्रेक्टर मोननो हायो आरो बिनि उनावबो जोङो माखासे आरोबाव बिगियाननि बिजोंफोरखौ मोननानै जोङो आबाद मावनायफोरावबो साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो खाम खामानिफोरखौ थाब थाब एसेल' समनि गेजेरावनो बा एसेल' खम समनि गेजेरावनो जोङो थाब थाब मावनो हानाय जाबाय आरो बिनि अनगायैबो जोङो ओ हान्था मेलानि राहा हान्थाामेलानि राहायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो सिगांनि समावहाय जोङो दैनि गेजेरजों नाव एबा बायदि फिस फिसा फिसा जाहाजफोरखौ बाहायनानै हान्थामेलानि राहाखौ खालामोमोन दानि दिनावहाय जोङो गिदिर गिदिर जाहाज खालामनानै गिदिर गिदिर मेसिन बानायनानै बेनि गेजेरजों गिदिर गिदिर मुवाफोरखौ लांनाय लाबोलाय खालामनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो लामाफोर खौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनाय लामाफोरखौ थाब थाब खालामनाय मेसिनजों आरो बिनि सायावहाय खारनाय गारि मथरफोरा सुबुंफोरखौ हान्थामेला खालामनायाव थाब थाब थांलाय फैलायनि गेजे खालामनायाव साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हाबाय आरो बेनि अनगायैबो हान्था मेलानि राहायावनो गारि मथरनि सा सायाव बुंनो थाङोब्ला सिगांनि समावहाय खैला बायदिनि गेजेरजों रेलगारि बा गारि मथरफोरखौ खारनाय नुयोम नाथाय दानि दिनावहाय ओ पेट्रल डिजेलफोर थाव बेफोरखौ बाहायनानै मेसिननि गेजेरजों साबसिन आरो खतखौबो गोरासिन खालामनाय खालामनायखौ नुनो मोनबाय आरो बिनि उनावबो माखासे मोब्लिब दिहुनन्नायनि गेजेरजों गारि मथरफोरखौबो मोब्लिबनि गेजेरजों खारनाय नुनो मोनबाय मोब्लिबनि गेजेरजों खारनाया जाहैबाय ओ थाव आरो ओ बायदिसिना खामनाय मुवा बेसादफोरनिफ्राय उखुन्दै गनायफोरखौ खम बिबांनि खालामनानै बा एबा आबहावाखौ गुबुंले खालामनायनि माखासे ओ माखासे थांखिफोर लानाय बा खम खम खालामनाय बेफोरखौ लानानै ओ मोब्लिबनि गेजेरजों खारग्रा गारि दिहुननाय बेफोरखौबो लानाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बिगियाननि आयदानि गेजेरजोंनो ओ गोबां गोजान गोजान हादरफोरावबो खम समनि बेसेनजोंनो जोङो माखासे बाथ्रा एबा खोथाफोरखौ सावरायनो हानाय आरो खौरां बिजोंफोरखौबो दैथायहरनो हानाय रेदि खालामनो हानाय जादों आरो नेटवार्क एबा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बायदि सिनेमा एबा माखासे नायनाय सल' बायदिफोरखौनो जोङो खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव बा एबा मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे जोङो ओ मबाइलफोराव इन्टारनेटनि गेजेरजों थाबैनो जोङो नुनो हानाय एबा खौरांफोरखौ ओ दैथायहरनो हानाय खालामनो हानाय जादों मोब्लिब ओ मबाइलनि गेजेरजों जोङो माखासे भिडिय' एबा इउटुब फेसबुक बेफोरबायदि जिनिसफोरखौ बाहायनानै जोङो बायदिसिना ओ मोजांनि खामानियावबो बाहायनो हादों फारसेथिं बेराफारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोङो माखासे आ बायदि गोहोम खोख्लैनायखौबो नुनो मोनदों आरो बिगियाननि गेजेरजों दा आंनि बुंनाया एसेरावनोसै आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंनि माखासे आयदाफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोङो?
औ नोंथां। आं नोंथांनि सिगाङाव बर'नि माखा माखासे जाग्रा ओंख्रि संनानै जाग्रा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। बर'नि ओंख्रिनि सोमोन्दै बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गाहाय गाहाय जाग्रा ओंख्रि दङ। बे ओंख्रि फोरनि गेजेराव बे ओंख्रिफोरनि गेजेराव जाहैबाय अनला ओंख्रि सबाय ओ लाफा उम फाथो दोलो आफा दोलो बेफोरनि अनगायैबो गोबां दंबावो बेफोरखौ जोङो गोदो गोदाय बे समावहायो संख्रि थाव बाहायालासिनो जोङो संनानै जानाय जायोमोन। आरो बैफोर समावहायो माखासे जोंनि बर' हारिनियाव बर'फोरनि माखासे बै समावहाय बर' फुरा हायो ओ गावसिनि जाग्रा आदारखौ मोजाङै आरो गावसोरनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय ओ थाव संख्रि भाहाया लाबानो संनानै जायोमोन बेफोरनि गेजेराव जाहैबाय अनला अनला ओंख्रिखौ जाहैबाय जोङो ओ गिबियावनो जोङो माइरंखौ खौ सोमनानै लाग्रोयो सोमनायनि उनाव जोङो बेखौहायो उवाल उवालआव देनानै लानाय जायो उवालआव देनानै जोङो मिहि मिहि गुन्दि खालामना नि उनावहाय जोङो बेखौहायो ओंख्रि महराव संनाय जायो आरो बिनि उनाव जों बे अनलाज जोंहाय जोङो दाउ संनानै दाउ होफानानै जानो हायो दाउ बेदर बेनि अनगायै अमा बेदर होफानान‌ नै जानो हायो नाथुर होफानानै जानो हायो बेनि उनावहायो ओ बायदि रोखोमनि मैगंफोरबो होफानानै जानो हायो। ओ गाम्बारि बिबार गाम्बारि दंफांनि बिबारखौबो जों होफानानै अनला ओंख्रिजों जानो हायो। बेयावहायो थावनि गोनांथि गैया खारैखौनो जोङो थाव हिसाबै आरो संख्रि हिसाबै बाहायनानै जोङो जानो हायो। ओ बेनि अनगायैबो जोंहा दङ' सबाय ओंख्रि सबाइ ओंख्रिया जाहैबाय जोङो गावनि बारियावनो गावनि हाय फोनानानै फोनानै लानानै जोङो बेखौ हायो सबायखौ उननानै फोराननानै उननानै जोङो मिहि मिहि खालामनानै बेखौ रुनानै रुनायनि उनाव ओमफाय जोङो खारै हरनानै खारैजों जोङो बेजों साम' जाफानो हायो। ओ बिनि उनावहायो बिनि उनावहायो दाउजोंबो जाफानो हायो अमा बेदरजोंबो जाफानो हायो। बायदि रोखोमनि बेदर ना एबा ओ माखासे आलु जोंबो जाफानो हायो जोङो बेनि अनगायै जोङो आरो लाफा लाफा ओंख्रियावहाय जोङो ओ खारैखौ खारैखौ होनानै संख्रिनि जायगायाव खारै होनानै जों जानो हायो। लाफाखौ जों गिबियावहायनो सायनानै खानानै लानानै सायनानै ओ दोआव दैजों गावनि गाव गोजा रुनानै दै एसे हरनानै ओ ओ खावसे खोस्लि ज'खा जोङो खारैखौ होनानै बेवहाय जोङो गेब्लेबहोनानै ओ नाजों जानो हायो नाखौ होफानानै जोङो जानो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो नाथुरफोरजों जानो हायो। आरो ओ ओ लाफा ओ लाफानि अनगायै जोङो आरोबाव जोङो जोंहा ओ फाथो फाथो दोलो जानो हायो। फाथो दोलोआ जाहैबाय जोङो फाथो गोरलैखौहायो संना ओ फाथो गोरलैखौ खानानै जोङो सुनानै लाग्रोनानै सुनानै लाग्रोनानै रुनानै बेयावबोनो खारै होनानै जानो हायो। आरो बेनि अनगायै जोंहा गुबै जाग्रा दंबावो। बे जाग्रायानो जाहैबाय नार्जि नार्जि ओंख्रिखौ जोङो फाथोखौ फाथोनि बिलाइखौ खान नानै फोराननानै फोरान्नानै लानानै जोङो मोनसे गोरान जायगायाव दोननानै लानांगौ। गोरान जायगायाव दोननानै लानाय उनाव जेब्ला जों जानो नागिरो अब्ला बेखौ दैयाव सोमनानैहायो बिदिनो नैजि मिनिटसो सोमनानै ओ बोखांफिन्नानै जोङो रुनांगौ दैजों रुखांनायनि उनावहाय जों मोजाङैनो ओ दैखौ नायनानै खारै ज'खा हरनानै नारजिखौ ओ जोङो गेब्लेहोयो। नार्जिखौ गेब्लेखांनायनि उनाव जोङो अमा मेजेमफ्रावहायो हरनानै मोजाङैनो जोङो आवलिहोनानै ग'लि होनानै जाहोनो हायो ओ बर' हारिनि माखास से गोथाव गोथाव जाग्रा बेफोरनो जाहैबाय बर'नि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ खामानि मावनायाव जानाय जेरै जोंङो खामानि मावनायावबो जानो हायो। हालौवनायफ्राव जोंङो ओ ना गोरान बाथोन जानो हायो आरो आलु बाथोन नंङाब्ला
खांख्रिखलला बाथोन बेफोरखौ जोंङो मोजांङैनो रुनानै बामलुजों सिफ्लेनानै दुन्दिया बा दुन्दि गंगार दुन्दिया होनानै जोंङो हालेवनायाव जाहैनो हायो बेफोरो जाहैबाय देहानि थाखाय मोजां। देहानि थाखाय जेबो खथि खालामा बेफोरनो ओ जोंनि ओ सामफ्रामबोनि खामानि मावनायाव जोंनि गोहो जगायनायाव लो जगायनायाव बेफोरो हेफाजाब होयो बेफोरनि अनगायैबो जोंङो हाग्रायाव मोनग्रा गोबां रोखोम। खौमनि मैगं मैगं दंङ जेरै मैथा सिख्ला दंङ जोंहा ला फा सायख' दंङ बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजांङैनो थायो जोंनि देहायाव जेबो गोहोम। गोग्लैया जोंनि खामानि मावनायाव बेफोरो मदद खालामो। आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंहा गोबां हा सिङांव थांग्रा बेदरफोर दंङ जेरै थास स' बेदर दंङ अल'दर बेदर दंङ बेफोरखौ जोंङो ओ जानो हायो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय बेफोरो मोजां ओ। बर' हारिनि माखासे गाहायसिन ओंख्रिफोरानो जाहैबाय बेफोर फोरनो अनला ओंख्रि नारजि नारजि अमा सबाय साम' लाफा दोलो नारजि दोलो बेफोर फोरनो जाहैबाय गाहाय बेफोरनि अनगायैबो गोबां जाग्रा जोंङो ओ नागिरनानै गाव गावनो जानो हाबावो